औ नोंथां खोनादों ना
औ नोंथां खोनादों बुंलाय
औ नोंथाङा दायो फ्रि दंना
औ दङ नोंथां फ्रियानो
औ होनबा जोङो बर'फोरनि फोरबो जेनेबा बैसागुनि सोमोन्दै नोंथांजों दसे सम रायलायनो कल खालामनाय जादों आरो नोंथां
औ औ दे दे
औ जेनेबा बैसागु होननानै बुङोब्ला जोङो जेनेबा गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फ्रा जोङो बैसागुखौ फालिनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों नङा होनबा नोंथां
औ औ
औ गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' जेन बर'फ्रा बैसागु फोरबोखौ जोङो फालि फालिनायखौ जों नुनो मोनदों बे बैसागु बोथोराव जेनेबा गिबियावनो बुङोब्ला जेनेबा बैसाग बैसागुआव जेनेबा मोसौ थुखैनाय बे मोसौ थुखैनाय जेनेबा बियो बैसाग सैथ्र' दाननि ना नोंथां सैथ्र दाननिमोन नामा
औ औ सैथ्र' दानि जोबथा
औ जोबथा खालि बे मोसौखौ थुखैनाय जायोमोन आरो जेनेबा बे मोसौखौ थुखैनाय समाव जेनेबा मिथिंगानि माखासे मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेनेबा बिफां जेनेबा मा होनो बेखो जेनेबा माखासे बिफां लाइफां बिनिफ्राय माखासे मा होनो बा मोसौ थुखैनाय समाव माखासे मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिलाइ बिफांफोरखौ जों बाहायनायखौ नुनो मोनो जेनेबा आरो जेनेबा बे मोसौ थुखैनाय समाव जेनेबा लाव लावखौ जोङो लाव बायदिसिना माबानानै हानायखौ हानानै आरो बिनि उनाव जोङो मोसौखौ जेनेबा गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फ्रा ओ जेनेबा फुङावनो जेनेबा मोसौखौ थुखैस्रां लोबस्रां खालामनानै बिनि उनाव जोङो बे मोसौखौ थुखैनाय समाव जोङो माखासे मेथाइ रोजाबनायखौ जों नुनो मोनो जेरै लावजा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हान्जा हान्जा बायदि रोखोमनि मेथाइखौ जों खननायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां औ बिनि उनावसो आरो मानसि बेफोरनि जेनेबा मागिनायबा मोसानाय बेखौ जोङो मोननो थाङो जेनेबा बिनि उनाव जोङो बैसागु बोथोराव गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो बर'फ्रा बा बिदिनो जेनेबा उन्दैयानो जा गि दिरानो जा लाइमोनफोरा गासैबो ज' ज' बैसागु बोथोराव जों मोसानायखौ मोननो थाङो आरो
औ
औ आरो बे बैसागु बोथोरावहाय जोङो ओ जो-जौखौ जौखौ लोंनायखौ जों मोननो थाङो जौआ बैसागु बोथोराव मोनसे इम्परटेन्ट होननानै जों जों सानो बेबादिनो जेनेबा गासैबो जेनेबा ओ बेबादिनो ओ मागिनाय समाव बेबादिनो ज' ज' सावरायलायनानै बेबादिनो जेनेबा गासैबो ज' ज'यैनो ओ मागिनायखौ जोङो बैसागु बोथोराव मोननो थाङो आरो नोंथां
औ औ
औ ओ बे बैसागुनि सोनोमनदै नोंथाङा आंनो फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा नोंथा?
औ थारैनो हागोन।
औ औ
जोंहा बैसागु बुङोब्ला बर'फोरनि बयनिख्रुइ बो थोरजों सोमोन्दो गोनां मिथिंगाजों सोमोन्दो गोनां बयनिख्रुइ देरसिन फोरबो
औ औ
जायखौ जों बर'नि आमाय थुखल होनाबो माखासे लिरगिरिफ्रा बुंलांदों बैसागुखौ बेनिनो बैसागुनि सोमोन्दै मिसनारि मिसनारि बै मिसनारि मुगायावनो रेभारेन् सिदनि एन्डेल बिथाङा बैसागुखौ बर' बैसागुखौ बियो जिंगोल जिंगोल होनानै लिरनानै गालांदों आरो गावनि बिजाबाव बेबायदिनो माखासे जोंनि लिरगिरि गेदेर गोलाव बिथांमोन जेरै भुपेन नार्जारि सारमोना बैसागु सोदोबनि ओंथिखौ गोथौयै बिजिरनो नाजादों सारा बुंदों बैसो आरो आगु दाजाब दाजाबनानै बैसागु जादों होननानै सोरबा सोरबा बिजिरगिरिफ्रा बुंदों बोसोर आरो आगु बैसागु जादों होननानै बेफोरबायदिनो गोबां बिजिर बोदों नाथाय गोबां गाव गावनि बिबुंथि होलांदों आरोना गाव गावनि साननाय मथे
औ
नाथाय जों बैसागु बुंनो थाङोब्ला जों बयबो मिथिखागौ बैसागुआ मा बर'नि थाखाय बैसागुआ जाबाय बर' हारिनि थैखौ गोदौहोग्रा मोनसे फोरबो बैसागु होनाय लोगो लोगो जोंनि बिफांनि बिलाइफोरखौनिफ्राय लानानै जोंनि जिब जुनारानो जा दाावमा दाउसायानो जा जोंनि गामिनि रायजो राजा बिदा फंबाय आइ आफा गासैबो जोंहा रंजानाय फैखायो। बैसागुआव जोंहा बारदै सिख्ला फैयो जायजों जों बयबो बि फांनि गोरलै गोरलै बिलाइ खिलनायजों बयबो गोसोखौ गोजोननाय मोनो। बैसागु बुङोबोला बर'फ्रा गोदो गोदाय बैसागुखौ
खोनानो मोननाय बायदिब्ला से दान फालियोमोन होननानै खोनानो मोनो नाथाय आथिखालाव बियो खमायबोयै खमायबोयै समजों लोगोसे
गेजेर ससेयाव से सप्ता फालियोमोन होननाय खोनादों नाथाय आथिखालनि दानि मुगायाव नै दाखालि जानाय बैसागु बेफोरखौ नायोब्ला बर'फ्रा बैसागुखौ माथ्र सानब्रैबा सानब्रैयानो आरो सानब्रै बांसिनानो सानब्रै फालिनायखौ जों नुनो मोनसै आरो ना
औ औ
दा बैसागुखौ फालिनो थाखाय बर'फ्रा गिबियावनो सैथ्र' दानानि जोबथा सानखालि मोसौ बैसागु फालिगोनाय नुनो मोनो बे मोसौ बैसागु फालिनो थाखाय बर'फ्रा गिबियाव माखासे मिथिंगायाव माखासे बिफां लाइफांफोरखौ बुथुमनाय जायो जेरै मोसौखौ बुनो थाखाय दिगल लावथि लायो। बाब्रि खब लायो। रायदों लायो मोखोना लायो बेखौ बैसागुनि
माने ओ सैथ्र' दानि जोबथा सानखालि बेखौ बाहायनो थाखाय बर'फ्रा सानसे सिगांनो बुथुमनानै लाखानाय जायो। बेजोंनो लोगोसे माखासे फिथाइ सामथायाइ बुथुमबावनो जायो जेरै थाइखा लाव फान्थाव हालदै बा सोरबा सोरबा दावा फिथाइफोरखौबो बाहायो आरोना जेब्ला मोसौ बैसागुआ फैगोन सैत्र दानि जोबथा सानखालि बे माखासे लाव फान्थावफोरखौ हानानै बर'फ्रा थेंगलजों सुथेनाय जायो थेगलजों सुनाय जायो आरो बेखौ मोसौनि गो दोनायाव गानहोनाय जायो आरो बेखौ बेफोरखौ आरो बै माखासे जेराव राइदों बायदिसिना बुथुमनाय जायोमोन बेखौबो जमायै बे थेंगलनि माबाजों बे थेंगलनि माला सुनायजों बे बेखौ जमायै खाफानानै गंफै गंबेसे न' दङ बेनि मुदायाव बर'फ्रा थिखोनानै दोनो आरोना बिनि उनाव सोरबा सोरबा सो ओ सौराय गोरान एवनानै बे लाव फान्थावजों संग्रायाव लगायनानै मोसौखौ खुबैयो जेराव बे बे मेथाइखौ खननाय जायो लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा बिफा गंमैनान जा बिमा गायदे बायदि दाजा होननानै बेफोरबायदि मेथाइखौ खुगा मेथाइ बैसागुनि बे मेथाइखौ खननायखौ नुनो मोनो आरोना बिनि उनाव मोसौखौ होलांनाय जायो मोसौखौ
औ
बिजाबा दैमा खाथिजों बर'फ्रा होलाङो होलांनानै नैबे बे दिगलावथि बा जेराव बे रायदों आरो मोखोना दिगल बाबैखौबो जों मुथा खानानै मोनसे लावथि बायदि बानायनानै लानाय जाखायो बेजों मोसौखौ बुयै बुयै होलाङो आरो बेनिफ्राय मोसौखौ थुखैयो मोसौखौ हांगार फोनखांनानै बेयाव थुखैहैयो आरो बिनि उनाव मोसौखौ खानानै गारबोयो। आरो बर'फ्रा बबेबा बबेबा गामिनि बर'फ्रा बा गोदोनि खोनानो मोननाय बायदिब बर'फ्रा लामा गाथेयो होननाय खोनादों। माने जेराव लामा गाथोयोब्ला बर'फ्रा माखासे फोथायनाय दंदि बोसोर गोदानाव जेबो बेराम जाया होननानै
बिनि उनावसो बर'फ्रा बर'फोरनि मानसि बैसागुआ जागायो आरोखि
औ
बिदिनो से से थारिखखालि बैसाग दाननि से थारिख खालि बर'फ्रा गावबा गावनि इसोर बा गावबा गावनि आनान गसाय बिसोरखौ सिबियो बाथौआरिफ्रा बाथौ फु गुबुन गुबुन धोरोम ब्रह्मफ्रा ब्रह्म बिदिनो जैग्य सावो बायदि बायदि बयबो गावबा गाव धोरोमजों फालिलायो आरो बिनि उनाव नै थारिखनिफ्राय बर'फ्रा गासैबो गामिनि रायजो राजाफ्रा ज' ज' न'खर न'खर मोसानो ओंखारलायो बेयाव खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना थरखा ग्रेट गन बायदि बायदिखौ गोदो गोदाय बर'फ्रा बाहायोमोन आरो गाननाय जोमनायनि बेलायाव दख'ना जाबाय गामसा फालि आर'नाइ बायदि बायदिफोरखौ बर'फ्रा लानानै मोसायोमोन आरो बेजों लोगोसे
बर'फ्रा जौखौबो बाहायो बेथ' थाथारोनो बर' बर' होनबाथाय जौआ थाखायो आरो बैसागु होनबाथाय जौ गैयाबानो जाथारा गैयालासिनो बैसागु जानो हाया बेथ'
औ नंगौ
सैथो बाथ्रा बैसागुआ जाबाय बर'नि जोबोद गिदिर फोरबो नालाय बेयाव
औ
बेयाव मोसानाय मुसुरनायनि अनगायैबो माखासे खुगा मेथाइफोरखौबो ओंखारनो मोननाय जायो आरो हारिमुवरारि
मोदान सारनाय जेरै दख'ना गामसा फास्राब बायदि बायदि गाननायजों जोंनि हारिमुवा फुरा मोदान थारो आरो बेजों खाम सिफुं दामनानै खुगा मेथाइ खननानै मोसानायजों जोंनि हारिमुनि मान थाखोआ जौगासारो आरोखि
औ
बिदिनो बर'फ्रा मोसायो मोसानानै मोननाय गोदो गोदायथ' बर'फ्रा जेब्ला बै समाव गोजाम मुगा समाव जेब्ला मोसायोमोन अब्ला बै समाव बर'फ्रा दावदै दैसे बा खावरि गरसे बेफोरबायदिल'सो मोनोमोन बै समाव मानोना जों जानाय लोंनायनि अभाबमोन बर'फ्रा जेराव आथिखालाव जोङो नुनो मोनसै रां हरो बा माइरं खेरखास बायदि बायदि हरनायखौ नुनो मोनसै नाथाय बै समाव बेबायदि मोनामोन आथिखालाव रां हरो माइरं खेरखासि हरो जेब्ला मोसानाया जोबो अब्ला बयबो ज'नो मोननाय रांफोरखौ ज' खालामनानै बा माइरंफोरखौ फाननानै बर'फ्रा पार्टि बायदि जायो आरो माने बिनि बिनि मोननाय रांफोरजों मोनसे जामुं जायो आरो बिनि उनाव बैसागुआ बर'फोरना जोबलाङो आरोखि नोंथाङा बेनि बागै आरोबाव फंनैसो बुंनो हाबावगोन नामा
औ हागोन नोंथां औ जेनेबा बैसागु होननानै बुङोब्ला बर'फोरनि मादाव जेनेबा बियो मोनसे एंगार हायै जेनेबा फोरबो नङा होनबा नोंथां
औ औ
औ बे फोरबोआव माने जेनेबा बैसागु बोथोराव जेनेबा उन्दै उन्दैफ्रा जेनेबा बयबो जेनेबा उन्दैफ्रा गेदफोरखौ गेदेरफोरखौ मान होयो गेदेरखौनो जेनेबा बेबायदि बिदिनो बिमानो दख'ना बा बिफानो गामसा बायदि होनानै जेनेबा मान मान होननानै खुलुमनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां
औ औ
औ आरो जेनेबा बे बैसागु बोथोरावहाय गोदो गोदो गोदाय जोङो से नोंखौ नोंथाङा बुंनायाथार से दानसिमहालागै जोङो खुंनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव जों नायोब्ला स्नि स्नि दान खुंनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथाङाबा बावैसो जालांनाय जेनेबा बैसागु नि सोमोन्दै सानब्रै जानायखौ नोंथाङा आं आंनो खोन्थााहरखाबाय आरो बेबाददिनो जेनेबा बैसागु बोथोराव आथिखालाव नायोब्ला नोंगौ आथिखालाव नायोब्ला जेनेबा गोदो गोदाय जेनेबा खाम सिफुं जथा लानानै गोबां ज' ज'यै मोसानायखौ खौ जोङो बोराय बुरै सेंग्रा सेंग्रा सिख्ला गासैबो उन्दै गेदेर गासैबो ज' ज' जेनेबा मोसानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो नोंथां
औ औ
औ नाथाय आथिखालाव नायोब्ला जोङो जेनेबा बक्स बायदिसिना लानानै मोसानायखौ जोङो थारैनो नुनो मोनबाय नङा होमबा नोंथां
औ औ
औ नों नोंथां जेनेबा गोदो आरो नोंथां बुंनाया थारानो जेनबा गोदो गोदायहाइ जेनबा माइरं बा बा फैसा हरनायखौ जों नुनो मोनोमोन। मोनामोन आरो नाथाय आथिखालाव जोङो माइरं बा फैसा हरनायखौ जोङो थारैनो नुनो मोनसै। गोदो गोदाय बैसागुुंनाया माने गोबां बेलेगमोन आरो नोंथां नाथाय आथिखालाव आथिखालाव गोबां सोलायनाय फैबाय आरो बैसागुआ
औ औ
औ आरो जेनेबा बे बैसागु बोथोराव फोथायनाय फोथायनायनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो बुंनो हागोन नामा नोंथां?
फोथायनाय
औ फोथायनाय माखासे जेनेबा बैसागु बोथोराव जेनेबा औ औ नंगौ नंगौ।
औ नंगौ थारैनो बैसागु बोथोराव जों बर'फोरनि सुबुं फोथायनायबो नुनो मोनो। जेरैहाय बे लामा गाथेनाय लामा लामा जेनेबा मोसौ थुखैखांनानै लामा गाथेयोब्ला बायदि बायदि बेराम आजारफोर फैया। बोसोर गोदानाव जेबो बेराम आजार जाया न'खरनि सा सुबुङा बा गामिनि सुबुङा बेनिखायनो लामाखौ गामिनि खर'आवनो गाथे थेना गारबोखायो। बिनि उनाव बा बिनि सिगाङाव जों नायोबा आरो मोनबावो जे जौसे से बा सेजौ जौसे बायदि बायदि गोखा गोखै बायदि बायदि मैगं खांनानै जानाय बेबो मोनसे जों बर'फोरनि सुबुं फोथायनाय जेराव दिंखिया होन थालिर फस्ला बा सिब्रु बायदि बायदि मैगंफोरखौ बर'फ्रा खांनानै गासैखौबो जमा संनानै जायो। बेखौ जायोबालायनो बेराम आजार फैया आरो बायदि बायदि माने बेराम आजारनिफ्राय बारग'नो हायो आरो बिनि सिगाङावनो गोजाम जि बा गोजाम